हेल' मेडाम हेलौ नोंथां नोंथाङा दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन
औ आङो दा दावबायनायनि सोमोन्दै जेनेबा ओ मा मा जायगायाव दावबाय बेफोर दावबायनायनि बेनि सायाव गधयान सोलोंनो हायो बा मा मा नुबोखो मोनबोखो बेफोरनि सायाव सावरायनो लानाय जादों। जों
औ
ओ दावबाय दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों मोनसे गियान बुथुमनायबो होननो हायो मानो होनबा दावबायनायनि गेजेरजों गोबां गियान बुथुमनो हायो माखासे सोलोंनो हायो बा गावनो गैयि बा रोङि माखासे गियानफोरखौबो जों बुथुमनो हायो बेनिखायनो गियान बुथुमनाय होननानै जोङो थोंजोै बुंनो हायो आरोना दावबायनायखौ बे दावबायनायनि गेजेरजों जेनेबा आङो जेब्ला ओ ओ चिरां जिल्लानि माखासे जायगाफोराव दावबायहैनायाव जों ओ नुनो मोनदों जे बिसोरनि माखासे मा होनो ओ सुबुंफोरनि थानाय जानाय मावनाय दांनाय आबाद मावनाय बा रां रांखान्थिनि बेलायाव बा सोलोंथाइनि बेलायाव गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासै बिथिं खौनो जों आङो नुनो नुनो मोनबोदों बा मिथिबोदों आरो बेफोरनि गेजेरजों गोबां सोलोंनोबो मोनबोदों जेरै ओ बिसोरनि आबाद आबाद मावनाया जाहैबाय बांसिनै गोरान गोरान आबाद मावो मानो होनोबा बिसोरनि जायगा- यावहाय अखाखौ अखाया अखानि दैेया बारा माने जाया मानो होनबा हाया एसे गोरान बिनि थाखायनो बिसोरो गोरान आबाद गोबाङैनो मावो ओमफाय मानो ओ दैज्लाङावहाय बिसोरो खम माने दैबाना बा माबा मोनसे इदि ओ जाहोननि थाखाय बिसोरो दैज्लाङावहाय आबादखौ खम बिबांनि मावनो हा-
औ
बिसोर गो मेसें बोथोराव बांसिन नै गोरान आबादखौ मावो जेरै बेसर सिबिं सबाइ दालि बायदि रोखोमनि मान माने आबादफोरखौ बिसोर मावो आरो बेनि अनगायैबो आबाद मावनायनि बेलायावहाय बिसोरो गोबां गुवार गुवार जायगायावनो जेरै थालिर बागान लेबु बागान बायदि रोखोमनि थारुन बायदिफोरखौ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायै जेरै फिथाइ साम- थाइनि बागान जेरै ड्रागन स्ट्रबेरि बैग्रि बायदि रोखोमनि आबादखौ जों मावनायखौ माने आं नुनो मोनबोदों आरो आरो बेनि अन- बिसिनि बिसोर जाबाय ओ हाजो खाथि बा मिथिंगानि सायाव बांसिनै ओ गोरोबफ्लेनाय बेनिखायनो बिसोरो ओ हाजो हालाय बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय खोनथुमना मोननाय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं जेरै दिंखिया दौ- स्रेम लाफासाइख' आरो इदिनो सिब्रु बायदि मैगंफोरखौ जानायखौ आं नुनो मोनबोदों आरो बेनि अनगायैबो बिसोरो जेरै मुलि हारि- दैनि बिफां जेरै मानिमुनि खेरादाफिनि इदिनो
औ
जारि बायदिफोरखौ बिसोरो बिसोरखौबो जानायखौ नुनो मोनबोदों आरो बिसोरो जानाय लोंनाय एबा संनाय खावनायनि बेलायावहाय गोदोनि दोरोङारि आरो दानि गोदान मुगानि माखासे थाव एबा मस्ला मस्लि लि बाहायनाय बेफोरखौबो आङो मोन नुनो मोनबोदों माने खायसे खायसे जायगायावहाय दोरोङारिजोंनो संनायखौ आं नुनो मोनबोदों आरो खायसे जायगायाव हाय ओ गोदान मु- गानि माखासे आदब खान्थिफोरखौ बाहायनानै संनायखौ नुनो मोनबोदों आरो लो- गोसे बेफोर जायगानि जेनेबा ओ गाननाय जोमनायनि ओ बेलायावहाय आं बुंनो हायो बिसोरो बांसिनै द- खनाखौनो गानोबाबो जेरै गोदान मुगानि गस्ला लंपेन्ट बाय- दिफोरखौबो गाननायखौ आं नुनो मोनबोदों आरो बिसोरनि माखासे मा होनदों हाबा हाबा खान्थिफोराव बा हाबाफोराव बांसिनै लंपेन्ट एबा गस्लाखौनो गाननायखौ आं नु- नुबोदों बेनि अनगायैबो आरो आइजोफो आयजोफोरा माने हौवाफोरा लंफेन आरो गस्ला खौ बांसिनै गानो हाबाफोराव आरो आइजोफोरा द- खनाखौनो गानो आरो खायसे खायसे ओ गस्लाखौबो गाननायखौ ग्राउन्द एबा ओ गो- गोलाव रोखोमनि गस- लाखौ गाननायखौ नुनो मोनबोदों बेजों लोगोसे उम माखासे जेनेबा थानाय जानायखौबो आं नुनो मोनबोदों बिसिनि ओ सुबुंफोरनि थानाय जानाया गोबां माने साखोन सिखोनै थायो बिसोरो माने
औ
माने बिसिनि जायगाखौ बिसिनि जायगायाव थाङोब्ला माने गोजोन एबा सुदेमखौ मोन बियो मानो होनोबा हाजो खाथि बा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जायनि जाहोनाव बिसिरनियाव बिदुङा खम जायो गुसु जायो बिनि थाखायनो आरो बिनि बेफोर दावबायनायनि गेजेरजों आङो नुनो मोनबोदों माने सोलोंथाइनि ओ माखासे बिथिंफोरखौ बेखौबो आं नुनो मोनबोदों मोनफ्रोम माने फिसा फिसा दा गामियावनो सोलोंथाइफोरखौ आङो नुनो मोनबोदों सोलोंथाइनि फसंथान फोरखौ बेजों लोगोसे गामिफोरावबो मानो मोन मोनसे नखरावहायनो जेनेबा सोलोंथाइ लानाय सुबुङा थानायखौबो आं नुनो मोनबोदों जायनि जाउनाव बिसोर नि सोलोंथाइनि बि बिथिङाव जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो खायसे खायसे सुबुंफोरा जेनेबा हादरनि बाहेरायावबो थाङो नानै सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जेनेबा खामानि मावहैनाय बा गोबां रां आरजिहैनाय एबा गोजौ थाखोनि मा होनो सरखारि साख्रि मावहैनाय बेफोरखौबो आं नुनो मोनबोदों ओ बेजों लोगोसे आङो बे दावबायनायनि अनगायैबो जों आङो गोबां माने जेनेबा मेघालयानि गोबां बा शिलंनि गोबां जायगाफोरावनो बेरायदों बेफोरनि बेफोरावबो आङो नुनो मोनदों बैफोर ज जायगानि सुबुंफोरा माबायदि माने बेरायनो फैनाय सुबुंफोरजों माबायदि गोरोब लायोबा माबायदिायज्लायनांगौ बा गुरैयै माबायदि बिसोरखौ बरायनांगौ आरो बिनि अनगायैबो जायगाफोरखौ माबोरै साखोन सिखोन लाखिनांगौ आं बेफोरनि सोमोन्दैबो मिथिनानै मोनदों बा नुबोदों बेनि अनगायैबो गोबां जायगायावनो शिलं एबा मेघालयानि गोबां जायगायावनो बेरायनो जायग दङ जेरै अआरिंलां भिलेज आरो बिदिनो जेनेबा सेभेन सेभेन सिस्टार फल आरो इलेभेन पल्भ आरो बायदि रोखोमनि जेरै ओ बेरायग्रा जायगाफोर बेफोराव आङो रड ब्रिज माने बेफोरखौ खौ आं नुनो मोनबोदों जे बेफोर जायगाफोराव माने जोबोद साखोन सिखोन थायो बा जोबोद साखोन सिखोन बिसोरो ओ माबायो आरो बेनि अनगायैबो बेफोर जायगाखौ बिसोरो बेफार फालांगिनि थाखाय जेनेबा रां खामायनायनि थाखाय बिसोरो बायदि रोखोमनि ज ग्रा मुवा फाननायखौबो आं नुनो मोनबोदों आरो बेफोर जायगाफोराव गोबां सुबुंफोरानो बेरायनो थाङो आरो बेफोरबायदि दावबायनायनि ओ गेजेरजों सासे सुबुङा गावनि गोसोखौ बा खरआव थानाय माखासे जेंना जेंसिफोरखौ रेजें खालामनोबो हायो आरोना माने जेंना थायोब्ला बा गोसोआव माबा मोनसे दाहा थायोब्ला बेफोर जायगायाव बेरायहैयोब्ला माने गोजोन मोनो दा ओ नोंथाङा दावबायनि सोमोन्दै आरो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
औ हागोन दे ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला नोंथांनि बुंनाय बायदिनो थारैनो सैथो नोंथाङा जे बुंदों दावबायनाय होननानै बुङोब्ला गियान आरजिनाय बा गियान बुथु नाय होननानै बे खोथाया थारैनो सैथो ओ दावबायनाय दावबायनाया जाहैबाय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानि ओ थासारि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ मिन्थिनो लुबैयो लुबैनाया बांसिन होननानै आं सानो आरो ओ जेरै जोङो ओ गुबुन जोंनि जायगानि अनगायै गुबुन दाबसे जायगायावहाय ओ थाङोब्ला दावबायनो थाङोब्ला बिसोरनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय बेफोरो आलादा जायो होननानै ओ आलादा जायो ओ बेनि गेजेरजोंनो जों सोलोंनो हायो जाहैबाय बिसिनि जानायनिफ्राय लानानै जों सोलोंनो हायो ओ बिसनि जानायफोरा ओ गुबुन गुबुन जायगा फोराव आरो जोंनि जायगानि अनगायै गुबुन गुबुन जायगाफोराव जानाय लोंनायफोरा आलादा जायो आरो ओ जों जेखौ जायो बिसोरो गुबुनखौ जायो ओ जों जेखौ ओ जायो माखौबा माखौबा बिसोरबो बेखौनो जायो ओ आरो बाव संनाय आदबफोरखौबो जों सोलोंनो हायो दावबायनायनि गेजेरजों जेरै ओ जों संनानै नै जायो ओ बिसोरनिया गुबुन जायो बिनिफ्रायनो जोङो बिसोरनिफ्रायबो सोलोंनो हायो ओ आरोबाव जों दाउ बायनायनि गेजेरजों जों मोनसे ओ बेसादखौबो जों सोलोंनानै लानो हायो जाय जोंनि जिउआवहाय बिराद गोनां थि आरो बांसिनै जों नुनो मोनो जोंनि थानाय जायगा जे जोंनि स्टेट बा जोंनि हादोराव ओ बांसिनै जोङो सम खौ होसोनो हाया हाया जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बांसिनै समनि बेलायावहाय फेलें जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गुबुन हादरनिफ्राय जों सोलोंनो हा हायो जाहैबाय गुबुनफोरनि हादरावहाय समखौ बिराद बेसेन होनायखौ जों नुनो मोनो आरो सेकेणडावनो सेकेणड बिसोरो समखौ बिराद ओ समजों खारनो नाजायो आरो ओ नाथाय जोंनि जायगाफोरावहाय सम ओ समखौहाय जों होसोनो हाया आरो ओ नाथाय ओ गुबुनफोरनि ओ जायगायाव बेलेगफोरनि हादोरावहाय समासो मानसिखौ होसोयो आरो नाथाय जोंनि जायगायावहाय मानसिया ओ समजों हो सो जानो गोनां जायो आरो बेफोरखौ जोङो गोबां नोजोरजों नायोब्ला गोसो होनानै जों नायोबोला जों बेखौ गोबां दावबायनायनिफ्राय जों सोलोंनानै लानो नो हायो आरो ओ आरोबाव ओ संनाय खावनायनि बेलायावबो जों सोलोंनो हायो जाहैबाय ओ जोंनि ओ जायगायावथ' बांसिनै ओ दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ जों जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय ओ गुबुननि जायगाफोराव जों थाङोब्ला जेरैहाय बिसोरो ओ गाव गावनि दोरोङारि जा नाय लोंनायजों लोगोसे बिसोरो गोबां ओ ओ आलदा आलदा बेसाद ओ ओ फोरफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै बिसोरो सागोरनि ना साम' ओ बायदिसिना जेखौहाय जों जाया जेखौहाय जों मुगैनानै थायो आरो बेफोरखौबो जों बिथांमोनखौ जों जानाय खौ नुनो मोनो आरो जेरैहाय उम ओ ओ बुंनो थाङोब्ला एसे मुगैथावबो होननानै जों नुनो मोनो आरो बेफोरनिफ्रायबो जों फिसा ओ लेसनफोरजों सोलोंनानै लाबोनो हा यो आरो दावबायनायनि गेजेरजोंहाय ओ आरोबाव ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों ओ दानि समावहाय गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय सिगांनि समावहाय दावबाय बायनो थाखाय बिराद गोब्राब मोन जोंनि जायगायावनो बुंनो थाङोब्ला ओ मोनसे ओ फिसा हाथाय बाजारफोराव थांनो थाखाय ओ गुबुन गुबुन गोथौ गोथौ गामिफोरावहाय दैफोरखौ बारसोम बारसोम थांनानैसो हाथाय बाजारफोराव मैगं थाइगं था व संख्रि बानलु ओ बेफोरखौ लायनो गोनां जायोमोन आरो नाथाय दानि जुग गावहाय ओ फिसा फिसौ गोथौ गामिफोरावब्लाबो ओ दै गानाङा होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा फिसा फिसौ दालां बा खाालबार बेफोरखौ जोङो नुनायखौ मोनसै आरो ओ हा आरोबाव ओ दावबायनायनि ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हाबावो आरो दावबायनाया दानि समावहाय सिगांनि समनिख्रुइ दानि समावहाय गोरलैसिनसै होननानै जों बुंनो हा यो आरो दानि समावहाय मोनसे जायगानिफ्राय ओ गुबुन जायगासिम थांनो थाखाय ओ सिगांनि समावहाय जे जायगायाव थांनो थाखाय सानफा बा सानसे लायोन ओ दानि समावहाय बेफोराव सहैनो थाखाय एक घन्टा बा दुइ घन्टानि गेजेरावनो जों सहैनायखौ नुनो मोनो आरो ओ दावबायनायनि ओ बेलायाव ओ जों दानि समाव गोबां गोबां सोलायनायखौनो जों नुनो मोनसै आरो बेनोसै आंनि दावबायनायनि सायाव फंनैसो बिबुंथिया आरो ओ दायो नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला दोनथनोसै नामा
औ नोंथां दे
औ दे